हेल' नोंथां औ नोंथां नोंथाङा आंनो जोंनि बर'नि फोरबोफोरनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
औ
जोंना बर'फोरनि फोर बो होनबा जोंना माखासे जोंना बर'फोरनि आबादजों सोमोन्दो गोनां फोरबो मा होनो ओमफ्राय माखासे धोरोमारिफोरबो दं नङा होमबा नोंथां आं नोंनो मोनसे जोङो मा होनो बर'फोरनि धोरोमारि फोरबोनि सोमोन नदै एसे खोन्थानोसै दिनै जोंना जोंना मा होनो खेराइ फोरबो बे जोंनिया मोनसे मा धोरोमजों सोमोन्दो गोनां मा होन बर'फोरनि मोनसे देरसिन फोरबोआनो जाहैबाय जों नामा खेराइ फोरबो आरो बे मा होनो खेराइ फोरबोआ मानो सोरनिबा जोंना बाथौ धोरोमारिफोरनि मोनसे मा होनो जोंना जेनेबा मोदायखौ सिबिनायबा गोसोखांनानै फोरबो फालिनाय फोरबो नङा होमबा मोनसे
जोंना बे मा होनो खेराइ फोरबोखौ जोंना मा होनो जोंना खेराइ फोरबोआ मा होनो गोबां मा होनो रोखोमनि थायो आरो जेनेबा गुबुन गुबुन मा होनो थांखि लानानै गुबुन गुबुन मा होनो खेराइफोरखौ होनाय जायो नङा होमबा नोंथां बेफोरनि गेजेराव जोंना दङ मा होनो दोसोन खेराइ दंनो दोसोन खेराया मा होनो ओमफ्राय मा होनो उम्राव खेराइ फालो खेराइ ओमफ्राय मा होनो न'नि खेराइ जोंना न'खरनि न'नि खेराइखौ मानो फालियो होमबा न'खरनि गोनांथि एबा न'खराव मा होनो न'खरनि गाहामथिखौ हासथायनाय जोंना मा होनाय खे नामा होनाय जोंना नखरनि खेराइ नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो जोंना मा होनो जोंना खेराइ फोरबोआव जोंना माखासे दामजुफोर नांगौ जायोना बेफोर दामजुफ्रा जाबाय मा होनो जरासे खाम नांगौनो जोंना ओमफ्राय मा होनो जरासे सिफुं जथा जरासे नांगौनो थुंग्रि जरासे नांगौनो गंसेयाबो जायोनो आरोना दाहाल गंसे बा जरासे नांगौनो जोंना ओमफ्राय जोंनोव मा होनो जोंना बेबायदिनो मा होनो जोंना खेराइ फोरबोआव जोंना माखासे मा होनो दामग्रा देग्राबो नांगौ नङा होमबा नोंथां। बेयाव मा होनो खेराइफोरखौ खुंनाय समाव जोंङो सिबिनाय हाबाखौ मा होनो माखासे गोबां मुवा बेसाद नांगौ जायो बिस्रा मुवा ना मा होनो जोंना बाथौबो‌ दुमो नङा होमबा। जोंना बाथौयाव मा नांगौ जोंना सिजौ बिफां थानांगोन थुलुनसि बिफां थानांगोन ओमफ्राय मा होनो औवा थथाम नांगौनो जोंना ओमफ्राय बिनि उनाव मा होनो माइरं गुदैबो नांगौ जोंना। ओमफ्राय बिनि उनाव जिदाइन जरा खांख्ला नांगौनो खांख्ला बिफां जरा गोथां मोखोना बिफां नांगौनो ओमफ्राय औवा गुबै थब्रै नांगौनो ओमफ्राय मा होनो मोनगु दुब्रि हाग्रा नांगौ आरो ना आरो सनानि आसथाम गंसे होनांगौनो ओमफाय बिनि उनाव लाइजौ नांगौनो थालिर फिथाइ गय फाथैखौथ' नांखागौ ओमफ्राय सिबलु दुबदुना खुन्दुं आवा गुफुर नांगौनो थाव गुबै ओमफाय आलारि बाथि बा जेवारि बाथि ओमफाय माइरं ओमफाय जौफोरबो होनाय जायोना जौ ओमफाय जरासे लथा नांगौनो ओमफाय मा होनो खुरै बे जोंना मा होनो खासनि खुरै ना थायोना खुरै गुबैबो होनो गंसे नांगौ ओमफाय खुन नांगौ ना रायदों ओमफ्राय गाम्बारि खामफ्लाय गंसे नांगौ। जायनि आरोना जोंना खेराइफोर जों मा बे जोंना बे खेराइ मा होनो दौदिनि मोसानाया जोंना बायदि रोखोमनि थायोनो आरोना जोंना बे जाबाय मा होनो बाथौ गिदिंनाया बा गिबियावनो बाथौ गिदिंनाय सथ्रालि मोसानाय खफ्रि जों मा होनो सिबनाय खैजिमा फनाय ओमफाय गानदौला बोननाय साहा गोलाव बोनाय मुफुर गेलेनाय नावबोनाय मा होनो बेबायदिनो खामाव बारखोनानै मोसानायबो दं जोंहा दाउ थै लोंनाय बिदिनो बायदि रोखोमनि थायो आरोना जोंना दौदिनि मोसानाया जोंना गिबियाव मा होमबा बेखौनो मा होनो बाथौ गिदिंनायनि सोमोनदै बाथौ गिदिंनाय जाबाय जोंना मा खाम सिफुं जथानि देंखोजों मा जायोनि दौदिनिया बाथौनि मा होनो सोरगिदिं मा होनो गिदिं गोबां गिदिं खननानै गिदिं खन गिदिं खनना होनो जोंना मोसायो मा होनो बाथौ गिदिंनाय आरोना ओमफाय बिनि उनाव जोंना मा दं सथ्रालि मोसानाय सथ्रालि मोसानाय मा मा बायदि जायो दौदिनिया आगदाथिं मा खालामोनो थुंग्रि आरो आगसिथिं मा होनो दाहाल लानानै बाथौनि सोरगिदिं मोसायोनो बेखौ मा होनो रोनसोनद्रि एबा रोनफाग्लिनि दावहा थिनाय आखुथाइखौ बियो मा होनो बेबायदि मोसायो होननानै मा होनो फोथायनाय दं आरो ना बर'फोरनाव दंना खफ्रि सिबनाय मोानाय दङ जोंना दौदिनिया बे मा होनो बोरै मोसायो दौदिनिया दौदिनिया बे मोसानाया मा सुथुरनि गाग्लोबनिफ्राय मा होनो गावखौ माबोरै रैखा खालामनांगौ बे खायदाखौ दिन्थियो होननानै मा होनो फोथायनाय दं आरोना दं आरोना जोंना बर'फोरनि ओमफ्राय बे मोसानाया मा होनो जेनेबा महाराजा जेनेबा बेंगे बेंगिरि मा होनो आयज्लं मोदाइ बिदि होननाय थायो जोंना बेजों सोमोन्दो दंनो दं आरोना बे मा होनो खख्रि सिबनाय मोसानाया आयज्लुं मोदायजों जोंना सोमोन्दो दङ आरो ना आज्लं मा जों आज्लं मोदाइजों बे मोसानायाव मा होनो दौदिनिया मा लायनो आखाइयाव मा होनो दाहाल थुंग्रिबो लायो मा होनो खैजोमा फनाय मोसानाय बेबो मोनसे जोंना मा होनो दौदिनि मोसानायनि रोखोम आरो ना जोंना बे जेनेबा खेराइ फोरबोआव मोसानाय बेबाय मा होनो खैजोमा फनाय मोसानाया जोङो माजोसै जोंना दावहाथिलिआव सुथुरखौ माबोरै फोजोबस्रांनांगौ बेखौ मा होनो दिन्थिनाय मा होनो दौदिनिया मोसायोनो आरोना जोंना बे खैैजिमा फनाय मोसानायाव ओमफ्राय जों नामा बेनि उनाव दङ जों नामा गान्दौला बोननाय मोसानाय दं जोंना बे गान्दौला बोननाय मोसानायाव जोंना मा मानसाआ मोदायजो माने जोंनाबा जिउनि मोदायजों ना बे मोसानाया मा होनो बेजों सोमोन्दो दं आरो ना जोंना ओमफ्राय बे बे मोसानायजों मा हा फोरायनो सुथुरखौ होबथानायनि राहाखौ मोनदोंनो हा हायो जाहैदों बेनि उनाव जादों मा होनो
खाम बारखोननानै मोसानायखौ जों नुनो मोनो जोङो जेन'बा उन्दै उन्दैयावनो गामिफोरावबो गोदो जों उन्दै उन्दैयाव बेबायदिनो मा होनो खामाव बारखोनानै मोसानाय माबोरै मोसायो बेखौ जेनेबा बाथौ बोराइनि माहाराजोनि फिसाज्ला मा होनो मोदाय राजखान्दाजों बे मोसानाया सोमोन्दो दङ आरोना बे मोदाय सिबिनायनि मुङै मा दौदिनिया मा खामाव बारखोनानै जोंनिया ओमफ्राय आरो जोंना मोनसे दंबावो जेनेबा दाउथै लोंनाय बेखौ बुं नोमोन आरोना ओमफ्राय बे दाउथै लोंनायाव जोंना मा दिन्थिनाय जायोना बे मोसानाया बिदिनाय समाव मा दौदिनिया बाथौ बिन्दोनि मोखाङाव मा खालामो जोंना दाउसा मासे खर' बस'नानै मा होनो थैखौ खुरैयाव नाजावनानै लायो बिनि उनाव मा होनो बाथौनि सोरगिदिं जों नामा मोसााखननानै मा होनो बाथौ मोखाङाव बाथौनि मोखाङाव जेनेबा मोसाखन जोंना मा होनो दाउनि थैखौ लोङोनो आरोना खुरैयाव आजावनानै बेबायदिनो जोंना बैसाग माबा मा होनो बैसागुनि मा होनो खेराइ फोरबो फालिनाया जोंना मा जायो आरो ना
अब्ला नोंथाङाबो माबाफोरनिसिम सावरायनो गोसो दंमोन
औ नोंथां जोंहा माखासे गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोनाय माखासे फोरबोफोर दं नङा होमबा नोंथां आङो दा बिनिनो बैसागु फोरबोखौ फोरमायनोसै नोंथां
उम
ओ बैसागु फोरबोआ जाहैबाय बर'फोरनि बयजोंबो मिथिसार जानाय आरो मुंदांखा मोनसे फोरबो दा बे फोरबोखौ जोङो गाब गोनां फालिनाय जायो जेरै जोङो बे फोरबोआव जोंनि गाननाय जोमनाय दामनाय देनाय माखासे हारिमुफोरा बेर खांनो नङा होमबा नोंथां
औ नों
खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों
औ बेबायदिनो जोङो बैसागु बेखौ मोननै रोखोमाव फालिनाय जायो मानसि बैसागु आरो मोसौ बैसागु बिदिनो सैथ्र' दाननि जोबथा अक्ट'खौ जोङो मोसौ बैसागु हिसाबै फालिनाय जायो बेयाव मोसौफोरखौ थुखैनानै जों माखासे लाव फान्थावफोरनि माला गानहोनानै जोङो ओंखाम दोनि हांगार सैख'नानै फोथा थुनाय जायो दा बेबायदिनो मोसौखौ उदाङै हगारनाय जायो जायफोरनि उनाव जेब्ला मोनायो अब्ला बिसोरखौ गलियाव सोफिननानै गोदान दिरुं खानाय जायो आरो नोंथां दा बैयाव माखासे नियम खान्थि दङ दा बेयाव माखासे हांगारखौ फुननायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय माखासे बे समाव बै गोदो गोदाय आजौ आजैमोननि समावथ' जोंहा ओ माखासे बेबायदिनो हुदा दंबोयो नालाय दा बे जोंनिया आबाद मावनाय हुदा बे आबाद मावनायाव मोसौआनो जोंहा गुबै आबाद मावनायनि मोनसे मोजां जेनेबा एवजेननायनिफ्राय लानानै हासारनिफ्राय लानानै मुवा बेसाद रोगानायनिफ्राय लानानै जोंनि माखासे हेफाजाब होयोखाय मोसौ बैसागुखौ फालिनाय जायो होननानै मिथियो आरो बेबायदिनो हांगारखौ फुननायनि जाहोना जाहैबाय जोंहा ओ बै सानखालि उदाङै हगारनायाव जाहाथे मैहुर खालामग्रा जिब जुनारफोर जेरै मोसा मुफुर बा माखासे मोसौखौ जानो हानाय जिब फोरा जाहाथे मोसौखौ मैहुर खालामा बेनि थाखाय आरो बेबायदिनो बेलासियाव जोङो गोदान दिरुं खाफिननाय जायो आरो दा बेनो बेबायदिनो जोंहा मोसौ बैसागुआ गाजा गोमजायै खुंजायो। बेनि अखानायै जोंहा बैसागुनि से अक्ट' बा बैसागुनि गिबि सान दा बेयाव बैसागोखौ फालिनाय जायो जोङो गिबियाव गावबागाव न'फोराव बा न'खरनि ओ थानसालिफोराव जोङो फुजा होग्रोनायखौ जोङो नुनो मोनो दा बेबायदिनो आर'ज गाबनाय बा फुजा होनाय बिनि उनाव जोङो गेदेरा उन्दैखौ अननाय उन्दैया गेदेरखौ खुलुमनाय बे हाबाफारिखौ जोङो नुनो मोनो। बेनि उनावनो जोङो गामि एबा ओनसोलफोराव थानाय माखासे थानसालिफोराव बयबो गामियै थांनानै बा ओनसोलै थांनानै मोनसे गावबागाव धोरोमारि नियम जों इसोर सिबिनाय बेखौ जोङो नुनो मोनो दा बेबायदिनो जोङो बै समाव जोंङो बर'फोरा माखासे मोजां हुदा दं दा बेबायदिनो बे थानसालि बा रायजोनि थानसालियाव खुलुमखांनायनि उनाव जोंहा गेदेरखौ खुलुमनाय आरो उन्दैखौ अननाय बोर सारस्रिनाय बे हाबाफारिखौ लानाय जायो। दा बेनि उनाव माखासे नैथि सानहालागै जोङो रंजानाय ना हान्जा जानानै रंजानाय बेखौ जोङो नुनो मोनो जेरै बोराय बुरि हानजा सेंग्रा सिख्ला हान्जा ज' ज' जानानै न'खर न'खर बेबायदिनो खाम सिफुं सेरजा जथा बेफोरखौ गंगोना बेफोरखौ लानानै रंजानाय दा बेयाव मोनसे खान्थि दङ' जा न'खर बिगोमाया जिखुनु जाया माबेबा मोनसे जोंहा जाग्रा लोंग्रा बेखौ हरनाय जायो दा बे हरनायखौ लाबोनानै जमा दोननानै जोङो बेखौ मोजां अक्ट लानानै जानाय जायो बा लावखार ओंखाम जानाय जायो फोथारावनो दा बेफोरबायदि जोङो हाबाफारिखौ नुनो मोनदों आरो बेबायदिनो जोङो बैसागु रंजाखांबाय ना बे रंजाखांनायनिफ्राय जोङो माखासे खायदाफारि लानानै बैसागु फांसन खुंनाय जायो। ओ मोसानाय मेथाइ खननाय गेलेनाय थालिर गाखोनाय गेलेनाय दै बोरि गेलेनाय खारनाय बादायनाय हांसो हमनाय थिं बुनाय आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि मा- खासे गेलेमु बा माखासे जोंनि मोसानाय बादायलायनाय मेथाइ खननाय बादायलायनाय बेैफोरबायदि माखासे हाबाफारिफोरखौ लानाय जायो दा बै हाबाफारिखौ खायफाया बैसागनि- से नै थाम बे अक्ट'आवनो लानाय जायो नाथाय खायफाया बेबायदिनो ब्रै बा द' आरो स्नि दाइन गु जिसेहालागैसिम खुंनायखौ जोङो नुनो मोनो। बा जोंङो बेबायदिनो जोंनि बैसागु फोरबोआ मोनसे गाब गोनां बेयाव माखासे जोंनि हारिनि दामजुफोरखौ दामनाय जायो बेजों लोगोसे जोंनि ओ। माखासे गाननाय जोमनाय हारिमु आसार खान्थि फोरखौ लाखिनो थाखाय बैसागु फोरबोखौ फालिनाय जायो आरोना नोंथां नङा ओमबा? दा थिग बेबायदिनो जोंनि बैसागु फोरबोआबो गाजा गोमजायै खुंजायो आरो गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंथांजों सावरायनानै खोब नोंथां।